हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादो नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम आंनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांसिम।
ओ नों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दायो नोंथां जनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनो आं कल हरनानै गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आं मा मा जायगा दावबायहैनो मोनखो आरो मा मा नुबोखो नोंथांजों आं एसे सावरायलायनो हागोन ना?
ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायहैफेरनो मोनखो औ खोनादों नोंथां।
औ बिबदिनो बिदिनो जों औ औ बिदिनो आंथ' बिब्दिनो। गिदिंनो मोनहैया खैब्लाबो नोंथां। खोनांदोंना नोंथां बिदिनो खाथि खाला फोरनि बे हाजो हाजोमा फोरावनो थांनानै जोङो गोसो फोरखौ गोजोननाय मोनियो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो खि हाजो बिबदिनो बै बगामाथि हाजो एखमब्ला हा गुफु होननाबो मिथिनाय जायो नोंथां औ औ ओमफाय बिब्दिनो बै दारागाव हाजो बिब्दिनो आइ पवालि पिकनिक स्पट बेफोरावनो जोङो
औ औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा बिदिनो नोंसोर नोंबो नोंथाङा गिदिंनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा जायगायाव थांनानै नोंथाङा
औ नोंथां औ थारैनो हागोन औ औ। नोंथां बि दिनो आंबो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो थानाय ओ जेरैहाय जों गवालपारा जिल्ला होननानै बुङोब्लाथ' जों बेवहाय सुर्ज' पाहार थाहिम आरो शिबसागर बिदिनो आइ पवालि पिकनिक स्पट बायदिसिन नो गोबां रोखोमनि जायगा फोरावहाय आं दावबाय फोरबाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांनो आङो से सुर पाहारनि एसे नुथायखौ बुंना होनसै आं। ओ बेव हाय जोङो औ। गोबां रोखोमनि सारि सारि हाजो हाजोमा दङ आरो गोबां बायदिसिना रोखोमनि बिफां-लाइफां, जिब-जुनार, दाउमा-दाउसा फोरबो दङ। आरो बेवहाय मोनसे ओ फुख्रिबो दङ आरो बिनि खाथियावनो मोनसे गोदोनि ओ राजा महाराजा फोरा दानानै गालांनाय अन्थाइनि अन्थाइ सिङाव मोनसे मन्दिर जों नुनो मोनो नोंथां। ओ आरो बिदिनो जोङो ओ बिनि बिनि साखाथियावनो मोनसे जोंहा मिउजियामबो दङ आरो बिनि ओ सोरगिदिं ओ गोबां रोखोमनि मन्दिर फोर जों नुनो मोनो नोंथां।
औ भुटानाव।
औ बे बेनि बेनि बेनि जे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेबो गोबां रोखोमनि समायना। आरो बे बेनि मानसि फोरा जे बै जायगा फोरखौ औ। ओ जोबोद दिसिप्लेनाव लाखियो आं बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोथां।
बिदिनो जोङो औ आरोबाव हाहिम होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहायबो गोबां रोखोमनि ओ हाजो हाजोमा दङ गोबां रोखोमनि गा गय बागान जों नुनो मोनो। आरो बेनि हानि जे गाबा ओ जों गोज गोजा महर रै नुनो मोन्दों नोंथां। औ आरो बेवहाय ओ मोनसे जों मन्दिरबो नुनो मोनदों मोन आरो बेनि सेरजोंनो मोनसे जों ओम उम मोनसे दै दैमा बोहै लांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बे दैसानि औ आरो बे दैसानि सायावनो जों मोनसे ओ आलायनानै दोननाय दालां जोबोर समायना नुथाय जों नुनो मोनदों। बिनि सोरगिदिं बायदि सिन औ बायदि सिना मिथिंगायारि गाबजों बुंफबनाय आरो बिनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाबो जोबोर समायना । ओ बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ मिथिंगार नुथाय नुबोदों बेवहाय थांनानै जों गोसोखौ जोबोर गोजोन होनो हादों। मानो होनोब्ला बै जायगानि सुबुंफोराबो औ बै जायगानि सुबुंफोरा जोबोर मोजां आरो बै जायगाफोरखौ जोबोर दिडिसिप्लिनाव लाखियो बेनि थाखाय ओ जो आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आरो बेफोरबादिनो औ बेफोरबायाददिनो जोङो शिबसागर होननानै बुङोब्ला थ' जोङो फ्राय मिथिजोबखायोआनो नोंथां न' ओ औ बेफोरबायदिनो जोङो शिबसागर होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि इंराज सानथ्रिफोरा राजा महाराजाफोरा लुनानै गालांनाय बायदिसिना मार्बल अन्थाइजों बा हानि इथाजों लुनानै गालांनाय गोबां रोखोमनि मन्दिर बा न' बांफोर दङ' । बैफोर बैफोरनि मुंफोरानो जाहैबाय जेरै ओ सि-सिशिबदल, जयदल औ आरो हरसेनि गेजेरावनो जावनानै दिहुननाय जयमथि फुख्रि गोबां रोखोमनि कारें घर, रंघर, थलाथल घर बायदिसिना गोबां रोखोमनि न' बांफोरखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कारेंघरनि सिंजोंहाय मोनसे ओ हा-हानि लामा दोङो होननानै जों मिथिनो मोनदों ।
औ औ नंगौथां औ ।
औ मानो होनोब्ला गोदो इंराज सान्थ्रि राजा महाराजाफोरा दावहा नांनो थाखाय हाथियार ल-ला-लांनो थाखाय सिंजोंहाय मोनसे हानि लामा दों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि मिथि औ बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोर समायना बेवहाय जों थांनानै गोबां रोंगौथि मोनबोनो हादों । गोदोनि बायखेदा नेरसोनफोरखौ नुनानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों । आरो बेनि मा औ बेनि सुबुंफोरा बेफोर जायगाफोरखौ जोबोर साफायै लाखियो बिनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों ओ । आरो बेफोरबायाददिनो खाथि खाला जायगाफोरावहाय दावबायहैनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो नामलां हाजो दङ' आरो भुटान हाजो आरो सुखि हाजो संख्रि हाजो दारागाव हाजो मैना फु ख्रि बायदिसिना औ जायगाफोरावहाय आङो बेरायहैफेरनो मोनबाय नोंथां ।
औ औ औ
ओ नों नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ सुकि हाजो होननानै बुङोब्ला बायदिसिना गोबां रोखोमनि हाजो हा हाजिमा बिफां लाइफां दावउमा दावसाफोर दं होननानै नोंथाङा एसेबाबो मिथिगौ जानांगौ ।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो मिथिगौ आंबो ।
औ बेवहाय गोबां रोखोमनि बायदिसिना जिब जुनारफोरबो जों नुनो मोननाय जायो । बिनि लावखार ओंखाम जाग्रा जाय औ जायगायाबो जोबोर समायना । बेवहाय थांनानै जोङो ओ गोसोखौ खुसि मोनो बे आरो बेवहाय मोनसे मन्दिरबो दङ' आरो बेनि सु औ बेनि गेजेरजोंनो खावनै रोखोमै बोहैलांनाय दैमाखौ जों नुनो मोननाय जायो आ औ । आरो आरो बे-बेवहाय गोबां गो-गोदोर गोदोर रोखोमनि अन्थाइफोरबो जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि दैयाव गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर बा फिसा फिसा रोखोमनिबो गोबां नाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नुयो नोंथां।
आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बेनि जायगाफ्राबो ओ थारैनो जोबोर समायना बेनि जायगाफोरखौ सुबुंफोर-सुबुंफोरा जोबोर साफायै लाखियो बिनि थाखाय गोसोखौ जोबोर गोजोन नाय मोनो।
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो बेनि अनगायैबो जोङो दारागाव हाजो होननानै बुङोब्लाबोथ' जों बेवहायबो गोबां रोखोमनि हाजो-हाजोमा जों नुनो मोननाय जायो। बेयाव बेवहायबो गोबां रोखोमनि ओ दै-दैमा-दैसा बोहैलांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे दैमा दैसाफोराव गोबां रोखोमनि औ ना, खांख्राइ, साम' बायदिसिना जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। आरो बे-बे-बेनि बेनि सा औ बिनि साखाथिफ्राव गोबां रोखोमनि बर' आइजोफोरनि साहा ग'ला बा बिदिनो ओ जायखि जाया जामुंनि गलाफोर होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। बेफोरबायदिनो औ बेफोर जायगाफोराबो बायदिसिना मिथिंगायारि नुथायफोरजों बुंफबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
औ ओ नोंथाङा ओ दा-दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ बुंनायसाय।
बिदिनो नोंथां आं दानि बुंनाय बायदिनो दहायो आं बुंनाय बायदिनो जेरैहाय आङो बिदि बगामाथिनि बागै एसे बुंदोंमोन ना नोंथां बै दावबायनायनि बागै
दावबायनायनि बागै? औ नोंथां नोंथां बुंनाय।
औ बेखौनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बि
बुंनो थाङोब्ला जोङो
आंथ' बिदिनो गोजान-गोजान जायगाफोराव बिदिनो बेराय बिदिनो दावबायनो लाव दावबायनो मोनाखै।
दावबायनो मोनाखै नोंथां ।औ नंगौ, औ बिदिनो खाथि-खालानि औ बै ओनसोलफोरावनो आङो दावबायनानै गोेसोखौबो जोबोद जोननाय मोनो। औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ बिदिनो बगाजुलियाव थाङोब्ला जों नोंथां बिबदिनो बै बिदिनो हाजो- हाला, बिफां -लाइफांफोर
बिदिनो हाजो-हाला, बिफां-लाइफांफोरखौ जोङो नुयो बिदिनो, औ औ, समायना-रमायना गोथां गाबजों बुंफब नाय औ औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो आरो बिदिनो लामा-लामा साजों बिदिनो बिफां-लाइफां बायदि रोखोमनि बिबदिनो जिब-जुनारफोरबो नुनो मोनो नोंथां बेवहाय।
जिब- जुनारफोरबो नुनो मोनो नोंथां बेवहाय। औ
दिनै जे-जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बेयाव बिबदिनो मोख्रा, मैदेर बिब्दिनो बायदि रोखोमनि जोङो ओम मा जिब-जुनारफोरखौ नुयो आरोखि नोंथां। बिब्दिनो जोङो मोनहैनाय लोगो लोगोनो बै जायगायाव बिदिनो
जायगायाव बिदिनो
माबाबो दङ नोंथां। औ लावखार ओंखाम जाग्रा खाथियावनो दोङो नोंथां।
लावखार ओंखाम जाग्रा खाथियावनो‌ दङ नोंथां बिबदिनो‌ औ औ बेयाव जिब लाइनबो होननाय मोनसे दङ नोंथां, औ नोंगौ
औ बेवहाय बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला
बुंनो थाङोब्ला
बेयाव बुद्ध मन्दिरबो जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां बिदिनो बर' हारिनि बाथौ बाथौ मन्दिरबो नुनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ औ ओ नोंथां बिदिब्ला बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों आं खायसे दावबायनायनि सोमोन्दै मिथियै बाथ्राफोरखौ नो- नोंथाङा आंनो बुंनानै आंनो एसेब्लाबो आंखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिस
ओ औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे औ दे।